खुलुमबाय नोंथां। ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङ फ्रि दङ ना?
औ नोंथां आङो फ्रियैनो दङ।
औ ओ दिन दिनैनि आयदाखौ टपिकखौ अबेखौ लानानै सावरायनो नोंथां?
बिदिब्ला दिनै जोङो गायनाय-फुनायनि सायाव लानानैनो सावरायनोसै।
औ नंगौ नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा एसे बुंनानै होदो।
दाथ जों गामियारि ओनसोलाव दैज्लां बोथोर सफैनाय होननाय लोगो लोगोनो दुब्लि फोथाराव माइ आबाद गायनायनि बागै जों साफ्रोम सुबुङानो मिथिखायो। नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
आरो माइ आबाद गायनायनि अनगायैबो सुबुं माहारिया गोबां रोखोमनि आबाद मावो जेरै बायदि थालिर दंफां गायनाय, मैगं थाइगं गायनाय जोंङो मैगं-थाइगंखौ गायनानैबो गोबां खायसेया गुवार-गुवार आबादथिलि मावग्रा जायगा दङ बेफोराव जों लाइ, लाफा, आलु, फान्थाव बायदिसिनाखौ गायनानै जों बेफोरखौ फायखारि एबा गावनि गामि ओनसोल खाथियाव थानाय बाजारफोराव फानहैयोब्ला गोबां रां मोननो हायो बे रांजोंनो जोङो गथ' गथायाइ बायदिखौ फोरोंनाय एबा फरायहोनायाव सुबिदा मोनो
औ नंगौ नोंथां
आसामनि गासैबो सुबुंफोरनि थाखायनो माइ आबाद गाइनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो थांना थानायनि मोनसे राहा होननानै जों बुंनो हायो। दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो गासैबो गावबा गावनि दुब्लि फोथारखौ हाल एवनानै दोनजोबो आरो। नों मा रोखोमनि माइ बिधानखौ गायगोन बेखौ नों सप्तानैसो सिगाङावनो दैयाव सोमनानै दोननांगौ जेब्लासिम बे माइनिफ्राय गाजा ओंखारा राजाजा ओंखारनाय लोगो लोगोनो नों बे माइखौ जा नोंनि बादथिलिनखौ हालेवनानै लानां गोन बे आबादथिलियाव फोनानै होयो जेब्ला बे दान मोनसेसो जायो अब्ला नोंनि खोनाय खोथिया जौब्ला नोंङो जा हालेवनानै ट्रेक्टर एबा मोसौजों हालेवनानै लानाय दुब्लि बेवहाय नोंङो खायसे माइ गायग्रा सुबुंफोरखौ लिंनानै गायनांगौ गायनाय गुनाय समाव बयहाबो गायनाय फुनाय समाव बयहाबो दुब्लि फोथाराव नांथाबनानै थानांगौ जायो
औ नंगौ नोंथां
मानो होनोबा सम थानायावनो नों गायनाय हाबाखौ मावोब्ला जेब्ला समा थाङो अब्ला नों नोंनि आबादा मोजां जायाबो जानो हागौ अबा अबेबा दैनि आंखाल जानो हानाय बेखायनो जेब्ला नोंनि फोथाराव दैया थायो अब्लानो नोंङो आबादखौ गायनानै लाखानांगौ आरो माइ आबाद गायनायनि अनगायैबो नों जेरैबायदि
आलु गायनाय आलुखौबो नों गायनायनि सिगांनो नों जा दुब्लियाव एबा फोथाराव नों आलु गायगोन बे आलुखौ नोङो। मोजां बिधान सायख'नानै लाबोनांगोन। बेनि उनाव नोंनि हायाव नों गोबोरखि हासार होनानै आलुखौगायनांगौ जेब्ला आलुआ जायो अब्ला बेवहाय एसे एसे दै होनांगौ आरो आलु गुरनो थाखायबो खायसे मनि बिगोमाया हाजिरा ल नोंथाङाबो दा एसे बुंदो
औ आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद खालामनाय जायो औ।
नंगौ नोंथां,
जेरै जों, माइखौ जेरै दैयाव जोङो सोमनानै दोननांगौ
आ नथां,
जोङो सतदिन सातदिन बा साादन एबा जि दिन थानानै जोङो बोरियाव बोखांनानै दोननांगौ, बेखौ बोखांनानै दोननानै जेब्ला जोङो बोरियावल'खबनानै दोननानै जेब्ला गाजा बेरो बेखौ जोङो जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायगायाव जों गारिनो नांगौ
नंगौ नोंथां,
आरो जेब्ला बे खोथिया लासै लासै जेब्ला ओ अओंखारो बेखौ जोङो फुनानै ओ हाल एवनाय एबा हाल एवनाय जायगायाव जों लांनानै गायहैनाय जायो।
नंगौ नोंथां। गायनाय फुनाय सम होनब्ला गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा जोबोद फ्रात फ्रित आरो गायनाय फुनाय समाव रावबो गावबा गावनि न'आव बांसिनानो थाया। बयबो दुब्लि फोथाराव थानायखौ जों नुनो मोनो
औ नोंगौ नोंथां
आरो, खायसे गामियारि ओनसोलनि सिख्ला माहारिफोरा रांखावरियाव एसे उसुबिदा जानायनि थाखाय गायनाय फुनाय समाव बयबो दुब्लि फोथाराव लोगोजों लोब लोब गायहैयो। जाहाथे, एसे रांखावरि आरजिनायाव मुलाम्फा जानायनि थाखाय।
ओरैनो बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा जिरायनानै थानो मोजां मोना।
औ नंगौ नोंथां।
बयबो गायनाय फुनायाव जोबोद गोसो होथाबनानै थायो।
औ।
आदे आ बादपथार। आरो आबादखौ गायनानैल' दोना बेवहाय माबाफोर नांगौ जायोबा एबा दैनि गोनांथि जायोब्ला दैनि बेबस्था खालामनानै होयो।
आरो एम्फौ, आरो एम्फौ बायदिसिना जायोब्ला बेवहाय, मुलि बायदिसिना सारनानै होयो। दा नोंथाङा एसे बुंदो, !
आबाद होननानै बुङोब्ला, ओ, आलु आलुनि फानलु लेस्रा थाइबें बायदि बायदि गोबां रोखोमनि आबाद दङ नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो ओरैनो
जोंनि गामि ओनसोलावथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय दा बयबो माइनि आबादल' मावो बेनि अनगायैबो फाथोनि आबाद
अ नोंगो नोंथां
लेस्रा जोगोनार खुमग्रा बायदिनि आबाद मावो
नंगौ नोंथां
दाथ' बांसिन न'खरानो दुब्लि फोथाराव थायैजोबो गायनाय फुनाय समाव बयबो ज' ज' ओंखाम जालायनाय सोरनिबा न'खराव सावरि बादालि जालायनाय नांगोल जांख्रा जानाय बायदिया जाखायो।
नोंगौ नोंथां
बुंनो थाङोब्ला गायनाय फुनाया मोनसे जोंनि गोदोनिफ्रायनो फैखानाय मोनसे हुदा गायनाय फुनाय गैयाब्ला जों माखौ जानानै थानो
नोंगौ नोंथां
दा नोंथाङा एसे बुंदो।
जोङो थांना थानायनि थाखाय आबादखौ जोङो मावनो नांगौ। जों आबाद आबादखौ जों मावनानै जायाबा जों रानगोन।
औ
नोंथाङा एसे फोरमायदो।
गायनाय फुनाय होनोब्ला दुब्लि फोथाराव जेरैबायदि हौवा माहारिया माइ गायोब्ला बेवहाय आलि खोनाय खोथिया फुनाय आरो हालेवनाय बायदि खामानिखौ खालामो आरो खोथिया रानना होनाय आरो माइ हानाय समावबो हौवासाफोरा हायो बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाना फैबाय दिनैनि सावरायनायथ' बेखिनियावनो दोनथनोसै
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम साबायखर नोंथां गोजोन्थों